खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादोंना।
औ औ खोनादों नोंथां।
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै जोङो सावरायनि।
औ औ थारैनो मोनसे जोबोद सावरायजाथाव आयदा बियो औ दे नोंथाङा बुंग्रो दे।
ओम गुबुबैयै जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा मा गाननानै मा गानो होनोब्ला जोङो मोनथिनो हायो । जोंनि बर' आइजोफोरा दख'नाफोर गानो माबा गामसाफोर आरो जि गा जिफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गानो । बेफोरखौ जोङो गाव गावनो बानायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो । जेरैहाय जोंनि माखासे आइजोफोरा गावगाय गाननो थाखाय दख'नाफोर बा फास्राफोर बेफोरखौ गाव गावनो बानायनानै लायो बेखौ माबोरै बानाय होननानै बुङोब्ला ओ दानानै बा इसान सालिफोर बानायनानै बेखौ जोङो दानो हायो । दिनै जोङो नुनो । बिदिनो गोबां आइजोफोरा गोदोनि समावहाय बा आगोलनि समावहाय गोबां जि दानानै बेबायदि गाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय दानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला एसे खम अब्लाबो जोंनि गामियाव बा गोबां बेबायदि सानथालिफोर एबा जिब जाग्रा आइजोफोर गोबांथार दं होननानै आङो बुंनो हागोन आरो । आरो बियो जोबोद बाख्नायथावना । आरो जोङो बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे थुलुंगाखांनायखौ मोननो हायो माने जोङो आगोलनि बेबायदि जोंहा जि बि दानाय बे जोंनि मोनसे ओ ट्रेडिसनखौ दासिमबो बावगार थाराखै जि आबै आबौमोननिफ्राय माव बोनाय दाबोनाय नैबेखौ दाबो बावगाराखै बर' आइजोफोरा जि दख'ना गानो बेखौ गाव गावनो दानानै जों गाननो हायो जेरैहाय दख'ना होननानै बुङोब्ला गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि द दख'नाफोर दोङो जेरैहाय जोङो आगर गैयै माखासे बिदननि दख'नाफोरबो जोङो दानानै गाननो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे आगर गोनां दख दखनाफोर आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि फालि द खना सेटफोर जोङो गाननो हायो दायोथ' जोङो बुंनो हायो ना इसानदोंल' नङा आरो नाथाय माखासे मानसिफोरा बिजनेस थांखि खियै मिसिनफोर मिसिन फोर बाहायनानै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रेन्डफोर दिहुननाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बेफोर ब्रेन फोरावहाय बेबायदि माखसे खुन्दुंफोर जेरै मास्रायसनि आरो बेबायदिनो ख से फलिसथारफोरनि आरो रिसनि खुन्दुं आरो पदमिनि पाट बेबायदि गुबुन गुबुन खुन्दुंफोरनि सि दानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय अब्लाबो बिफोरनि अनगायै बा बिफोरनि सोलायै आङो मा माखासे ब्रेन्फोर बा बेफोरबायदिनि अनग आङो आखाइजों दानाय माथानि दखना एबा आगर गैयि बिदुनफोर बेबायदि सिम्पोल दख'नाफोरखौ गाननानै जोबोद मोजां मोनो। जायखौ जोंनि न'आवनो दानानै मोनो जायखौ जोंनि बर' आइजोफोरा दायो आं बेफोरखौ गाननानै जायो। जोबोद मोजां। समावहाय आइजोफोरल' नङा गोबां सिख्लाफोरा इन्दिनि फालिफोर दानायखौ जोङो नुनो मोनो। फ गोबां मो मोजां मोजां आगरफोर जोङो जि गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोर जोङो नुनो मोनो। हाजो आगर दावराइ मोख्रेब आगर आरो बेबायदिनो मोसौ हाथाइ आरो बेबायदि बग्लि बिबार थाइगिर बिबार गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि आगर होनानै मोजां मोजां बेबायदि फालिफोर बानायनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों आरो बे फोरखौ जोङो लायोब्ला जोङो गाव गावखौ गोबांथार समायहोनो हायो आरो ओ आइजोफोरा गाव गाननायजों लोगोसे हौवाफोर गाननायनि थाखायबो गामसाफोर गामसाफोर दानानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो गांसे गामसा दानोबा। जोंनो एसेबां टाइम नाङा बेखौ जोङो जेब्ला सि दागोन अब्ला जोङो गिबियाव खु दुंखौ लाबोनानै जोङो माथानिब्ला बेखौ मार होग्रोनानै लानांगौ जायो। मार होखांनायनि उनावहाय सान्दुंङाव दसे फोराननानै बेखौ सोर खियाव रानोब्ला सोरखियावहाय औव जों बानाय जानाय सोरखि होननानै बुङो बेयाव होननानै जोङो जथर जथराव सोनानै बा जथरजों जोङो मुस्रा होनानै जोङो सानांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोङो सोंनो हायो खैथा जोङो गामसाफोर दागोन बे जों सोंनो हायो आरो सोंखांनायनि उनाव जोङो नो खनानै आरो नो खांनायनि उनाव जोङो इसानसालियाव लाबोनानै जोङो दानो हायो आरो जोङो खोब जों मोजां जायोब्ला दायोब्ला सानसेयावनो गांनै जुदि जों फुल टाइम होनो हायोब्ला जुदि जों फुल टाइम होनो हायाब्ला जोङो मालाबा सानसेयाव गां फांसे बेफोरबायदि जोङो दानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो गावगाय दानायनि थाखायल' नङा जोङो नुनो मोनदों। गोबाङा बेबायदि रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों हि दानानै दिनै मोनसे खोनसे दागासेयाव बा सालिसेयाव ब्रैजि बा थामजिथासो फालिफोर लानानै बे मोनसे इन्दि फालिखौ गांसेयाव मोजां आगरबा जिबा नैरोजा बेबायदि दामाव जोङो फाननायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदि गोबां जोंनि आइजोफोरा जाय फोर जबफोर मोनाखै गभमेन्ट जबफोर मोनाखै ओरैनो दं बिथांमोना सित दानानै बेबायदि हिफोर दानानै रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो जोङो बुंनो हायो गोदोनि जोंनि आब आबै आबौफोरनि जि ट्रेडिसन बियो दानि जोंनि जिउ खुंनायाव गोबांथार हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनदों आरो जोङो बुं थाङोब्ला जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो दानि जोंनि सुबुंफोरा गासैबोआनो बेबायदि दख'ना गानला गोबाङा बेबायदि गाननाय जोमनाया सोलायबोबाय जेरैबाददि जोंहा दख'ना गाननांगौ हाबा जाखांनाय आइजोफोरा नाथाय जोङो नुनो मोनो जोंनि गोबां थार आइजोफोरखौ बेबायदि दख'ना गाननाया गोबां खम जालां बेबायदिनो सिख्लाफोरनि सिबो गाज्रिसिन बेबायदि देस गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। सै जेरैबायदि दख'ना गाननानै गावनि फिसाइखौ गावनि न'खरखौ बिहाव बिखुनजोखौ रेसपेक्ट हो नांगौ बेनि सोलाय मा गावा जिखौ कम्फर्टेबोल मोनो बेखौ गाननानै दिनै गोबां समाजनि गेजेराव नायथावि ड्रेसफोर गाननानै बेबायदि ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो। सै आरो बिनि गेजेरजों जोंहा उन्दै उन्दैफोराबो दिनै सोलोंलांबाय। बोसोरनै बोसोरथामसोनि उनाव जुदि बेफोरबायदि जालांबाय थायोब्ला जोंनि आइजोफोरा माबादि जालांगोन होननानै मोनसे साननां थाव बाथ्रा जानानै फैदों आरो जेराव बे समाव नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन।
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बा बेफोरनि सोमोन्दै होनोबा मोनसे जोबोद जोबोद गिदिर गाननाय जोमनाय जेन'बा मोनसे समायना रमायना बर'फ्रा गाननाय जोमनाय दं होननानै बुंनो हागोन बुं बुंजागोन आरो जेरै हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायाव दख'ना फास्रा बेफोर आरो हौवाफोरनि हिसाबै गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जों मख'नो हायो गाननाय जोमनाय गोदो गोदोनिफ्राय नायोब्ला ट्रेडिसन बायदियै नायोबा बर'फोरा गाननाय जोमनायखौ गावनो बानायनानै गानोमोन आरो नङा होमबा गाव नो दानानै गावनो दानानै इसान बानायनानै बा खुन्दुंखौबो इन्दिफोर इन्दि इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय दिरुननानै खुन्दुं लुनानै खुन्दुं लुनानै बिब्दिनो दख'ना दानाय बा माबा मोनसे गामसा दानाय फालि दानाय आर'नाइ दानाय बेफोरखौ नुनो मोनसै नङा मोनोमोन नङा होमबा दा औ दा बेफोरबायदि खालामै खालामैनो गानबोयोमोन गोदोआव आरो आथिखाल मुगायावबो नाथाय खुन्दुं लुनायखौ बांद्राय नुनो मोननाय जाला थेवबो जि दानायफोरा दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जायो बे जोबोद मोजां आरो बे मोनसे बाख्नायथाव होनजागोन आरो बेनि अनगायैबो आथिखाल मुगायाव जि दानानैबो रांखावरि आरजिनो हायो बेखौ नों होननाय बायदि आरो गोबां आइजोफोरानो दा बायदिसिना गोबां गोबां ब्रेन्डफोर दिहुननानै दामि दामि खुन्दुंफोरजों दख'ना दानानै बा गामसा दानानै आर'नाइ दानानै बेफोरबायदि फाननानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै जाय रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा आरोबाव बेनि अनगायैबो जेरै दा नोंथाङा होननाय बायदि गाननाय जोमनायाव जेन'बा माखासे आथिखाल मुगायाव गान्नाय जोमनायखौ होनना बुङोब्ला दा नोंथाङा होननाय बादिनो बिदिनो वेस्टार्न स्टाइलैबो गान्नायखौ नुनो मोनो सै जाय जोंनि समाजाव जों माने माखासे बिहाव बिखुनजोफोरनि सिगाङाव बा बिमाफोरनि सिगाङाव जाय जायखौ जाय जों गनायनो बा गनायनानै लानो नागिरा बा समाजाव गनायनो नागिरा आरो बेबायदि बेबायदि औ हाथावै जायो दा बेफोरबायदि आरो दा बेखिनियानोसै आरो नोंथाङा माबाफोर होनबावगोन नामा
औ
औ औ औ खोनादों
औ नंगौ जोङो जोङो माब्लाबा स माव जोङो साननांगौ जायो जे जुगजों लोगोसे जोङो खारफानांगौ होननानै जायो होननानै बुङो मानसिफ्रा नाथाय आंनि आंनि बायदियैब्ला जोङो
होननो हाया गावबागाव गोसो नालाय गाबाव गोसो थेव थेवो गाननाय जोमनायखौ जों जोंहा राइटस गैया बुंनांगौ मालायखौ बे गावब गाव गोसो थेवबो जों मोनसे दोरोङारि हिसाबै नायोब्ला बे बे आथिखाल मुगायाव बे दोरोङारि हिसाबै माखासे एसे गोमालांनायखौ नुनो मोननाय बेबायदि नुहुरो आरो
औ गोमालांदों माने अन्थाइ फिननाया मोजां आरो जोंनि थाखाय बेखौ बावगारनाय नोसलायो
औ औ औ औ ट्रेडिसन ना औ जायखौ जायखौ जों लानानै
बाहायफिननांगौ आरो जेनेबा गुबुन हा गुबुन हारिनि बा गुबुननि ड्रेसफोरखौ अनसायनायनि सोलाय जोंहा जिहेथु गावहानो ड्रेस दोंखायो गावहानो मोनसे ओम गाननाय जोमनायनि मोनसे माबा दोनखायो बेखौ लानानै जोङो गाननांगौ जोमनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोङो गुबुननो सिनायथि होनांगौ जेनेबा जोङो गुबुननि सिगाङावहा जोङो बेदि सिनायथि होनो हायो आङो जोंनि साखाथियावनो थानाय जिथु टाउन बेयाव हा थांनाय मोन आरो ओ एसे गोबाव जाबाय ओ मास खबथासेसो ओमफ्राय आङो मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन बेखाय आङो ड दख'ना गानना थांदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो आंनि बिनानावखौबो आङो लांफादोंमोन बेयावहाय आङो दख'ना जों दख'ना गानना थांनाय थांनायखौ नुनानै खाथिनि उनावनो ओरैबायाददि बि नायबाय मानसिफोरा आं सानबाय बेयावहा साननाया फैबाय जेनेबा जोंनि मानसिफ्रा गावनि ड्रेसखौ गानला बिनिखायनो दिनै जों गारनो हायनाय बेखाय जोंखौ गासैबो गोमोजोबबाय दिनै मा जादों बिसोरो होननानै सानबाय दां होननानै आंनियाव बेबायदि मोनसे सोंथिया फैबाय आरोाब जोंनि लकेल जायगायावबो बेबायदि गाननायखौ एसेबां नायनो गोनां जाबायना होननानै आं बेबायदि साननाया फैबाय आरो अब्ला जोङो मिथिनो हायो दिनै जोङो जोंनि ट्रेडिसन खौ जोङो अनसायनाया गोबांथार
औ औ खम खम नुबाय ओर ना औ नोंगौ थारैनो ओ ओ औ औ औ औ औ दे होमबा औ दे